औ दायो जोंओ सावरायनो लनाय आयदा बायदियै बर' समाजाव बा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आखाइजों बानायनाय बा हेबनाय बायदिसिना मुवाफोरनि सायाव आयलाफोरनि सावारायनो सानदों औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव बा बर'फोरा गोबां रोखोमनि मुवाफोरखौ मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना मुवा फोरजों आखाइजों बानायनानै बिसोरो गावसोरनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माने बानायनानै बाहायोमोन
औ
औ- औ -औ बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बानबुंथाय होनो हागोन नामा एसे फोरमायथिनानै होदो
बर' बर' समाजाव बेबायदिनो गोबां दोङ जेरै औवा जों बानायनाय ला दंफांजों बानायनाय आइजें आयला बिदि बे बांसिन नुनो मोनो बर'नियाव जेरै जेखाइ खबाइ जेखाइ खबाइ संग्राय बेबायदिनो खादा
औ
ना हमनाय सेन
औ- औ
बेबायदिनो आरो
अ
जों लोगो बे न'नि बाउणडारिखो अ बे जाबाय माबानिसो ओम बेबायदिनो खाम फ्लाय औवा मानि दंफांनिफ्राय बानायनाय खामफ्लाय उला उरान उवाल बायदिसिना बाहायनाय ओ गाहेन बेफोरखौ बेफोरखो सिगां बांसिन बाहायोमोन। दाबो बाहायनाय नुयो होमबाबो एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथाङा बे फोरनि
औ औ हागोन बुंनो औ बिदिनो बुस तु गोदो माने गोदो गावसोरनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जेरैबदिहाय बिसोरो गावसोरनि रोंगौथिजों बानायो बेबायदिनो माने आथिखालावबो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय आ गरम बोथोराव बा जों गोलोमनायबा गरमनाय होखांनो थाखाय जोंङो गिसिब बाहायो बेफोरखौबो औवानि औवाजों बानायनो हायो। माने औवानिफ्राय हेबनानै बेखौ बाहायो। जेराव जोंङो बेफोरखौ आथिखालाव ओ ब्ला नुनो मोनो दि बेफोरखौ गोबां रांखान्थिनि ओ रांखान्थि फोर खामायनो थाखायबो माने बेफोरखौ बाहायो ओ माने बाहायनाय जायो जेरबायाददि बेफोरखौ फाननानैनो गोबां रां खामायनानानै न'खराव ओ बा न'खर गसंथानायजों लोगोसे माने गावनि थांना थानाय जिउनि राहा हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो आरो बाव मोननो हाब बावो जेबादि हाय ओ आथिखालाव ना नोंथाङा बुंनाय बाददि जेखाइ खबाइ सेन बायदि बायदि
ह औ
औ
नुनो मोनो बेफोर बेफोरखौनो गोदोनि सुबुङा मिथिनायनिफ्राय मोननाय रोखोमनि दंफां
औ
लाबोनानै गावसोर महर